हेलौ
औ
अ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नोंथाङा आंनिखौ आंनि माथाोखौ मोजां खोनादोंबा
औ खोनादों मोजाङानो खोनादों
अ
दा नोंथां जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो होननानै कल खालामदोंमोन नोंथाङा सम मोनगोन ना
ओं ओं सम मोनगोन दे बुंलाय
औ ओ मिथिंगायारि दाउफोरनि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनोसै
औ औ जायो दे सावरायजायो
औ मि मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि दाावमा दाउसाफोर दङ
औ
बे दाउमा दाउसाफ्रा माबोरै ओ आदार जायो माबोरै बासा बोयो बासाया बिसोरनि थाखाय मा गोनां नंगोनना नङा आरो बिसोरो बबेसिम बबेसिम बिरनो हायो बिफोरफोरखौ जोङो सावरायनोसै ना
औ औ जायो नोंथां
औ नोंथाङा नोंथाङा सम मोनगोन ना दा
औ औ सम मोनगोन दे बुं
औ दा मिथिंगाया मिथिंगायाव जों गोबां रोखोमनि दाउमा दाउसा नुनो मोनो आरो जोङो बिफोरनि मुंखौ गासैखौबो मिन्थिजोबनाया गोरलै नङा
औ
आरो मिथिंगायाव ओ दाउमा दाउसाया बायदि मैया ओ एम्फौ एनला बा आदार नायगिरनानै जानानै थांनानै थायो। मानसि बायदिनो दाउमा दाउसानोबो ओ जेरैहाय बार दै हा खुलि आरिनि गोनां जायो थिग बेबादिनो दाउमा दावउसानोबो गोनां जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बे दाउमा दाउसाया जोंना ओ न'आव फिसिनायबो दङ। आरो बिदिनो हाग्रायावबो थानाय दङ नङा होमबा?
औ नंगौ।
न'आव फिसिनाया जाबाय लकेल दाउ दाउदिसि होननानैसो बुङो। आरो हांसो फारौ बेफोरबायदिखौ जोङो न'आवनो फिनानै न'आवनो जानो हायो आरो आरो लोगोसे फाननोबो हायो नङा होमबा?
ओं नंगौ नोंथां।
बेफोरखौ फाननानै ओ न'खर नि गोबां माने सहाय फैयो सुंस'नाय फैयो। आरो औ मानसि थानाय न'आव नों बे दाउआबो थानाय जायो नङा होमबा मानसिफ्रा बानायनाय न'आव आरो हाग्रानि दाउफ्राथ' गावबा गावनो बानायनानै थायो आरो
उम्म।
बासाफोरखौबो ओ बे हाग्रानि दाउफोरा दन्दर बा दंफांनि सेेथ्रा बेफोरबायदि गोजौ गोजौ जायगायाव रैखाथि गोनां जायगायाव बानायनानै लायो।
औ।
आरो दाउफोरा गावसोरनि बासाखौ माबोरै बानायो होनोब्ला। ओ गोबां मुवा बेसाद जों बानायो जेरैहाय दारगुना हाग्रा जिगाब ओ दंफां बिलाइ प्लास्टिक बेफोरखौ बिसोरो गावसोरनि गोफार गोफार आसुगुरजों खेबथाना लांनानै बिसोरो बासाखौ बानायनानै लायो। नङा होमबा आरो हाग्रानि दाउफोरनि गन्थुथ्रिखौ बुंनो थाङो ब्ला ओ नायनो जोङो नुनायाव जोबोद समायना नुयो। खायसेनि गुन्थुथ्रिया गोलाव जंफाट खायसेनिया गुसुं बिसोरो गावसोरनि थाथाय आरो जानाय आदारा गावबा गावनि सायावनो सोनारो जायनाबा
औ।
गुथुथ्रिया गुसुं बिसोरो थाब थाब आदारखौ खनखांनानै जानो हायो। ओ जेरैहाय बाथ' सखा दाउस्रै बे फोरबायदि दाउफोरा माने गोबां थाब थाबनो खनखांनानै जानो हायो। जेरैहाय औ। गुन्थुथ्रि गोलावा जाहैबाय हादिदग्ला ओ बिदिनो ओ मा होनो दाउब' बेफोर दाउफोरा माने गो-गोफाद गोफाद ओ गुन्थुथ्रि थानायलाय बेफोर दाउफोरा माने आदारखौ थाब खनखांनानै जानो हाया। बेफोरो नाफोरखौसो बा एम्बु फिसा फिसाफोरखौ बिसोरो खननानै जानो हायो आरो हमनानै औ खननानै जानो हायो आरो सिला सिख्रा बाजो ओ बिदिनो ओ बाजो आरो सिख्रा बाजोआ बे न'नि दाउ बा हाग्रानि फिसा फेनला दाउफोरखौ सिखार खालामनानै गोफार गोफार बे जंफात आसुगुर बा गुन्थुथ्रिजों बिसोरो खेबथाना लांनानै सिखार खालामनानै जायो।
औव
औ न'नि दाउफोरनि गुन्थुन्थ्रियाबो एसेबां मानि गोलाव नंङैलाय बेफोर दाउफोराबो गावनि आदारखौ गावनो माने थाब थाब खननानै जानो हायो।
औव
दा जोङो दाउफोरा दाउफोरा गावनि बासाखौ गोबां समायनायै बानायो जेरैहाय औ जेरैहाय ग'यफ्राव लानाय दाउ बेफोरो मोजां मोजांङै नायनो समायनायै बानायो।
औव
मा औ मा दाउ होनोमोनलाय बे ग'ययाव लानाय दाउखौ? गोलााव गोलााव जे औ जे जेलेंगि दाव औ जोबोद समायना बे जे जेलेंगिनि- औव आरो बे जे जेलेंगिनि बासाया बारजों मावनानै हायाव सिरियोब्ला मानसिफ्रा ओ बे जि जलेंगिनि बासाखौ थोरसि बा गावजानाय बे थोरसिफोरखौ मानजिनो थाखाय बाहायनाय जायो। जोबोद मोजां होननानै सुबुंफ्रा बुंङो आरो औव दा नोंथाङा बे हाग्रानि दाउ बा न' फिसिनाय दाउनि सोमोन्दै? माबाफोर मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां आं जा मिथियो बेखौ नोंथांनि सिगांङाव बुंनोसै। ओं माने जोंनियाथ' न'आव फिसिनाय न' फिसिनाय आरो मिथिंगायाव मोननाय दाउफोर दाउसिन दावउलाफोरखौ जों नुनो मोनो बिनिनो गेजेराव जों माने हाग्रानि दाउफोरखौबो जों माने न'आवहाय फिसिनानै राव फोरोंनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो जेरैहाय होनना बुंङोब्ला जोंङो दाउस्रि- दााव मैना बाथ'
औव
उ बेफोरखौहाय जों फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जेरै बिसोरो दाउ मैनाफोरा मा होनो जों मानसिया जा रायलायो बेखौहाय बिसोरबो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंबा माने बिसोरबो लाजोबो आरो माने। बि मानसिनि गियान। आखल आ- मा होनो गियान गासिखौबो माने लाजोबो आरो बिसोरो। जे मानसिया माने मोजां राव फोरोंबा। मोजां राव लागोन गाज्रि फोरोंबा राव गाज्रि रावखौ लागोन आरो बिसोरबाथ' दाउस्रि मा बिदिनो दाउ मैना बेफोरोहाय आरो। बिनिनो जों आरो गोबां दाउ दंबावो जाय जाय माने मा होनो माने मिथिंगायावनो थानानै एम्फौ एनला जानानै गावसिनि जिउखौ खुंनाय जों बेफोरखौबो नुनो मोनदों दाउफोरखौ। जेरैहाय जों दाउस्रि फोर माने जोंनि गयफोरावबा खाथि खालानि बिफां दंफांफोराव बासा लानानै गावसिनि फिसाफोरखौ खांनाय बिदि नुदों आरो। आरो बिनि अनगायैबो माने जों आरो नुबावदों माने मालायनि बासायाव बिदै दैनानै माने
औ।
आंनि फिसाखौहाय माने मा होनो बेलेगखौ गहोनाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जेरै दाउ खौऔआ दाउस्रि मा होनो दाउस्रिनि बासायाव बिदै दैना गालांनानै माने फिसा जानाय इफोरदिखौबो जों नुनो मोनदों आरो। आरो बेनि अनगायैबो गोबां द दंबावो जों बुंजोबनो हाया नोंथाङा बुंलांखाबाय। बिदिनो दंबावो माने जों दंफां खुरग्रा दाउ मा होनो दाउ मिस्थ्रि ना मा होनो बेफोरखौबो नुनो मोनो। मोन बेफोरबो माने गावसोरनि थाग्रा खुलिखौ माने गावसोरनो गावसिोरनि खुगाजोंनो बा गन्थुरजोंनो माने खुरनानैहाय बासा लानानै माने गावसिोरनि थाग्रा खुलि बानायना लानायखौ जों नुनो मोनदों। खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों दे।
औ औ आरो गोबां बिदिनो दाउ दंबावो जोंनियाहाय माने दाउब'फोर दाउब' सिला सिगुन आरो सिगुन दाउफोरा माने बिसोरो मा होनो बेदर जाग्रा मा होनो दाउ होननांसिगोनहाय बे मानो होनबा सिगुन सिगुनफोरा माने बेदर गोथै, बा अबेबा अबेबा मा थैना थानाय, मोसौ गोथै, बिदिनो माबाफोर थैना थानाय बेफोरखौहाय जानायखौ जों मिथिनो मोनो आरो बे मेगनजों नुवाखैबाबो माने बेदर जाग्रा दाउ होननानै मिथिनो मोनो आरो जों सिगुनखौहाय आरो बिदि बिदिनो सिला सिख्रा बाजो बेफोरो माने न'नि दाउ सोरखौबा हाग्रानि जुनारफोरखौ जायो होननानै नोंथाङनो बुंलांखाबाय। आरो बेनि अनगायैबो जोङो मिथिनो मोनबावो जे दाउफोर गोबां रोख दं जों समायना आरो दाउफोरा गोबां समायनाबो नुनो मोन जों जेरै दाावराइखौनो होन दाावरायनि गां जोबोद समायना नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
बिनि गाबनाया माने मा होनो गोमसार गामि गंसे गोमसारनाय बिदि होनना बुंनो हागोन आरो जों जेनेबा गामिया ओरैनो मा होनो गामि मोनसेयाव गाबोब माने गासिबो गामियावनो खोनाजोबो बेफोरबायदि आरो। माने दाउरायनि गाबनायखौ खोनाजोबो आरो। आरो जों दाउरायफोरखौ न'आव फिसिनाय जायो माने समायना नायनो मोजां जायो नालाय। जिहेतु दानिया माने हाग्रानि दाउफोरबाबो माने न'आवनो फिसिना लानायखौ जों नुनो मोनो आरो माने जोंहा मोनाबाबो माने बायनानै फिनाय बायदि। फालांगि खालामनायफोरखौ जों बायनानै लाबोना फिसिनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ
अ अब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'जासिन खोमा ने
औ औ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां औ दे दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।